औ नोंथां
औ खोनादोंना आब?
औ औ खुलुमबाय दे
आं नोंथांजों नैबे समाव माने जोंनि जे बरनि दोरोङारि ओंख्रि फोर बेनि सायाव बि था खालामनानै माखासे खोथाफोर सावरायनो सा सान्दों आरो दा नोंथांमोननि जों माबादि सोलिगानो दं जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरा दा जोंनिजों माबायदि सोलिगासिनो दं, आं गिबियावनो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जि नारजि नारजियाबो जोंनि बरनि मोनसे मैखोम दोरोङारि ओंख्रि जायखौ जि आइ टेकबो मोनखांबाय बेनि बा गै आङो सावरायनो नागिरदों दा जोंनि ओन सोलावथ नारजि होनोब्ला नार जि होनोब्ला ओ गिबियावनो नारजिखौ मा होनो जोंनिया फाथो होननानै बुंनाय जायो आरो फाथो ओ जेब्ला गोथां थायो। गोथां थानायनि गोथां थानायस समाव बेखौ फा थो होनना बुंनाय जायो। हो फाथोखौ जोङो मा खालामो जों ओंख हिसाबै बै गोथां गोरलै समावनो जोङो बेखौ जानो हायो आरो हो बिदिनो भाजा एवनानै बा मायबा मोनसे ओंख्रि खालामनानै जों जानो हायो। दा नार्जि होननानै बुङो ब्ला नारजि बा ओरैबायदि जाहैबाय फाथोआ जेब्ला देरगोन जेब्ला देरनानै बेनि बिलाइ फोरा रा गोन रायोब्ला बे बिलाइफोरखौ खानानै सान्दुंआव फोराननाय जायो आ रो दा सान्दुङाव फोरोननाय लोगो लोगो बे फाथोआनो मा जायो नारजि मुं मोनो। दा जोङो नारजि जि होनोब्ला नारजिखौ जोङो अमाजों जायो अमाजों बिराद माब बा मुंदांखा नारजि अमा ओंख्रिया जोंनि ब र'नि नङा होमबा दा नारजिखौ संनायनि प्रसेसा जोंनि दिं जोंनिथिं बेबायदि आं बेखौ फोरमायग्रोनो नागिर दों। बेनि उनाव आब'मोननिजों माबायदि सङो बेखौ आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैगोन दा नारजिखौ जोंनि जों नार्जि अमाजों संनोब्ला गिबियावनो जोङो अमाखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन। हा गिबियावनो जोङो अमाखौ एवफ्रामना लानांगोन। थावआव बेनि उनाव अमाखौ एरफ्रामबाय था थानाय समावनो जोङो नारजिखौ दैयाव सोमहाबना दोनखानांगोन आरो । दैयाव गोबाव सम जोङो सोम हाबनानै दोननांगोन जाहाथ दे बि एसे गुरै जायो हो अमा खौ जोङो एवखांनायनि उनाव एवफ्रामखांनायनि उनाव जों अमा खौ सारायनिफ्राय बोखा-बोखा बोखांनानै गुबुन थोरसिफोराव दोनगोन आरो । बेनि उनाव जों नारजिखौ होगोन नारजिखौ होनानै बे हाय दै होगोन दै होखांनायनि उनाव बेहाय जोङो माबाबो होगोन खारै खारै होगोन खारै आरो संख्रि आरो रं होगोन आर बेनि उनाव दसे रुगोन जोङो दैजोंनो बेखौ ग्लब ग्लब ग्लब रुगोन आरो जेब्ला नारजि दैया गुरै जायो अब्ला बेहाय सागं स खानानै जोङो नारजिखौ गेबलेहोगोन आरो । बेबायदिनो दसे रुख आंनायनि उनाव जेब्ला नारजिया गेब्लेयो लाथा लाथा जायो अब्ला बे हाय जिब अमा बेदर एवफ्रामना दोननाय बेखौ गारसननानै होयो आरो बिनि उनावनो दसे गोदौ होनाय बेनि उनाव बेखौ जोङो नार्जि अमा महरै मोननाय जायो जायनोखि जोबोर गोथाव आरो दा जोंनिजों बेबायदि सङो दा आबौमोननिजों माबायदि सङो नार्जि अमाखौ आं बेखौ मिथिनो लुग
दा नार्जि अ अमाखौ दा नोंथाङानो जों दा ओ फाथोखौ गै फायनो जायो नङा होनोमब्ला जेरै नोंथाङा बुंबाय भाजि जायो होननानै। दा जों बे फाथ थोखौ। खारैबो जानो हायो गोरलै समावबो नङ। खारैबो जों जायो आरो बिथिंजाय खारै जों जानायखौ नुनो मोनो। ओ। खारैजों फाथो इदि जानाय खौ जों नुनो मोनो। ओ दा। बे फाथोखौनो जेब्ला फोराननानै नारजि जायो। होमबा नोंथां बुंनाय बायद दिनो जेरै नारजिखौ सोमबाय। खेस खायसे खायसेयाव हरसे सो माने दोनो खायसे। से बा दसे सोमबाय। दा बिदिनो ओ खारैखौ सुखांना लाखांनायनि उनाव। ओ माहोनो। फाथोखौ सुखांना लाखांनायनि उनाव खारैजों रुनायखौ रुयो। रुनानै बिदिनो जुदि। अमाजों सङोब्ला। जों अमाखौ नोंथां बुंनाय बायोनोबिदिनि। एवनानै लाबाय। दा फाथोखौ जेब्ला फाथोआ जेबा रुयो। खारै होयोब्लाथ'। ओ आरो बे बाथ बे खिनियावनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो के खारै बे खारैयाबो बर'नि माने जानाय। माने बर'नि ओं ख्रि मोन से नागार हायै मोनसे मा। जानाय बेस मुवा आरो जेनेबा मुवा बेसाद आरो बेखौ जों बुंनांगोन माने खारैनि अनगा बर'नि माने दोरोङारि ओं ख्रि होनब्ला माने। ओंख्रिनियाव जेब्ला जों सोमोन्दै रायलायो अब्ला बेख फोजों ए गारनो हायि मोनसे बाहागो आरो खारैया दा खारैखौ होयोब्ला आ थाबरुयो। बेखौथ' बयबो मिथियोनो जे रुपा जेब्ला रुइनानै सागंजों साग्लिनानै लाबाय दा बिदिनो जों एवनानै लानाय बेदरखौ बिदिनो गारस'नानै जों संनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बेयावबो । दा बेखिनियावनो आं उम। नारजिनि सोमोन्दै जेहु थो रायलायबाय। आं नारजिनि मोनसे बाथ थ्राखौ रायखांनो लुबैदों जे नारजि नारजि खौ जेब्ला जोंनि बर' न'खराव सोरहाबा मानसि गोमायो नङा होनब्ला? दा मानसि गोमा औ मानसि सि रुंसारि जायोब्ला बे रुंसारि जानायाव बो जोङो नारजि अरगानायखौ जोङो नुनो मोनो जेब्ला ओ जि दिन जागोन जि दिन औ जि दिननि उनाव सारादु खुङोना? जोंनि बर' मानसिफ्रा सारादु खु खुंनायाव बेवहाय माने नारजि खौ नांथारगौ माने नारजिया एंगार गार हायि बा न'खरनि ओ रु बे खाहानि सारादुनि दिनाव मानो होनब्ला ओ नारजि खौ माइ थाखाय ओ बै जाय सुबुङा रुंसारि जालांबाय बे जाहाथे जोंजों माने जेबो सो सोमोन्दो गैला सोमोन्दो गारनाय यावबो जों नारजिखौ बाहायनाय नुनो मोनो मानसिफोर नारजि अरगारनो होथारो आरो माने आरो सोरोम मा होनो सारादुआवहाय दा नारजि नङा मानो माने सारादुवा कमप्लिट जाया होननानै बुंनो हायो आरो जोङो माने बे बिथिंखौ नाय नायहरोब्ला।
ओ आदसा आदसा नंगौ आब'मोननिजोंबो बेयो सोलियो होनबा नङा होमबा मानसि थैयोब्ला बेनि सारादुआव जि ना जि अरगारनाय थिग जोंनिजोंबो बे खे माबायानो सोलियो एखे रोखोमानो सोलियो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नारजिनि जि रो खोम नारजि ओंख्रि जानाय बेबो गोबां रोखोमनि दं नङा हो बा जेरै मोनसेया जाहैबाय नारजि दोलो
नोंगौ।
दोलो आं दहाय होननाय बायदिनो बेखौ जोङो खारै होनानै जोङो मोजांनो जोङो मा खालामो रुइ होनानै ग्लेब ग्लेब खालामनानै जोङो बेखौ नारजि दोलो खालामो आरो आरो मोनसे दिस दंबावो बेनो जाहैबाय रुदुबनाय रुदबनाय होनो नङा होमबा बेखौ। बे रुदुबनाया जोंनि जों ओरैबायदि जायो आब' माने ओ नारजिखौ माने गोरान खालामबाय आरो ना एसे अराव हांनानै सानद्रिफोराव दोननानै अराव हांनाय जायो बेखौ ओमफाय अराव हांनायनि उनाव बेखौ गोरान माने स्रेम स्रेम बानायो स्रेम स्रेम बानायनायनि उनाव मा खालामो सिफ्लेनानै माने दैयाव होयो आरो गोदौबाय थानाय दैयाव सिफ्लायनानै होयो होयो ओमफाय सिफ्लेनानै होखांनायनि उनाव जि ना एवफ्रामनानै दोननाय बा बेदर एवफ्रनानै दोननाय बेखौ बेयाव गारलानानै होनाय जायो आरो दा बेबायदिबो नारजि रुदु नाय होननानै बुंनाय जायो आरो जोंनिथिं बेखौ आरो जे रोदोबनाय बेखौबो जायो आरो दा आथिखालाव जेनेबा जि नारजि अमा बेथ जोंनि बरनि मोनसे जोबोर एंगार हायै बाहागो दा जेनेबा नोंथांमोननिजों बे नारजि अमा औ ओ जायोना जाया बारा जेनेबा बियो संङो ना संङा मानसिफोरा
औ औ औ औ औ दा बे नारजि जानाय खदाय ओनसोलाव थायो माने बेखौ जा फ्राय जायोआनो आरो माने नारजि जायो माने आं बा खमायलांदोंबो बुंनो हानाय मा मानो होनबा गोबां दासिबो जाबाय थादों आरो माने बेफोर ओंख्रिखौ सानफ्रामबो जानाय ओंख्रि नंङा जिहेथु दा बेनिखायनो माने जों गेजेर गेजेर बेफोर ओंख्रिखौ जानाय जों नुयो आरो माने आरो जोंनि बे ओनसोलाव मा जाहैयो ओ फाथोखौ गावनि नआव गैयाबो जानो हागौ जायनि नखराव गैया बेफोर माने हाथाइनि फ्राय बायना लाबोनानैबाबो फोरानना दोनो खौ फोरानना दोनो आरो जोंनि बेयावहाय माने, औ आरो दा, ओ दा नारजि जानायनि माने नारजिखौ मोनसे रोखोमैबो जों जानायखौ नुनो मोनो बेयावहाय आरो मा खालामो नारजिखौ सोमनानै दोनो सोमना दोन्नानै दै गुदुंजों सोमब्रबो आरो बेखौहाय सोमनानै दोनबाय थाया सोम सोमब्रबना लायो आरो सोमब्रबनानै बेखौ सुखांनानै मा खालामो दै गुदुंजों सुमब्र'नायनि उनाव सुखांनानै पियास बानलु होनानै माने चाटनि बायदि लागायना जानाय लागायनानैबो जायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बा लागायनानै जायो आरो जोंनि बेयावहाय औ गोथाङैनो। औ औ आरो जोबोद गोथाव जायो माने पियास
गोथाव जायो उम उम दाबो आंबो दासो गोसोखांदों जोंनिजोंबो बिदि जायो आरो ओमफ्राय आंनाव नैबे समाव दासो मोनसे गोसोआव फैबावदों आरो जेहेथु न'ख न खराव आलासिफोर फैयोब्ला माने नारजि ओं ख्रि जाहोआ, बे मोनसे जोंनियाव फोथायनाय दों आरो ना दा बे नारजि ओंख्रिखौ मानो जाहोनाय जाया बेखौ आब'आ फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
दा आंनि मोनदांथियाव आरो दा मानो जाहोआ होननाया आं दसे आगोलावनो बुंलांखांबाय जे जोंनि बर' समाजाव माने सोरबा रुंसारि जायोब्ला बे रुंसारि जानायावहाय जोङो बै मानसिजों सोमोन्दो गारनो थाखाय जों नारजिखौ अर नार गारनाय होननानै बुङोना नारजि खौ अरगारो थिख बेबायदिनो माने फोथायनाय दङ जे जुदि सोरबा आलासि फैनाय फैयोब्ला जोङो नारजि जुदि ओंख्रि जाहोयो ब्ला बै मानसिजों सोमोनदोआ गाज्रि जायो होननानै फोथायो आरो माने सोमोन गाज्रि जालांगोन बा स सैलायै जालांगोन बेफोरबादि खौ जों खोनायो आरो। माने बिसास फोथायो आरो बिदि ओंखायनो माने मा जाहोआ आरो। आरो बेखिनियावनो आं मोनसे बाथ थ्राखो मख'नो सानोदि जे सोरनिबा न'आव जुदि नार्जि ओंख्रि सं अब्ला नार्जि ओंख्रिखौ हरलाय - खौबो जों नुनो मोनो। मानो होनबा हरलाय लायोब्ला सानसे समावहाय बिसोर बिसोरनि नखरनि सोमोन्दोआ गाज्रि जागोन जेरैबायदि नार्जि अरगारनाय बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर बेफोरबायदि जाजानो गिनानैनो माने बर सुबुंफ्रा माने बे नार्जि ओंख्रि हरलायनायखौबो जों जोबोद खम नुनो मोनो आरो। बा हरनो मोना नांगौबा नोंसिनि न'आव फैनानै आं संनानै होफैगोन, बेफोरबादि बाथ्रा बाहायनायखौबो जों नुनो मोन्दों आ रो माने ओ बेफोर बेफोरबादिखौ आरो। नार्जिनि बेलायाव।
जियानो जा नोंथांनि फ्राय दिनि गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनै सोलोंनो मोनबाय। दा आब' साबायखर थाबाय नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय नोंथाङा मिथिनायखिनिखौ दे दे आब' दे होमबा ना दे।